बुं खोनाबाय
हेलौ
ओ खोनादो
ओ गिदिर खोनाबाय।
खोनाबाय फंबाय खोनाबाय मा खालामबाय दं नोंलाय?
नै उन्दुलाबायनासो दंलै गेदेर।
दानो?
ओं उन्दुलाबायना दं मटा मटि। उन्दुथाराखै। बिसनियाव मटा मटि ओहो बिसनियाव गोलानलाना दङ ओमफ्राय दा मबाइल नायलाबायदो आरो।
गोलांथ' गोलांथ'दों आरो ना उम। उम बेवाइफोरजों रायलायाखै?
आफादफ्राव आफादल' दंबा माबा एसे
बेवाइखौ
आफाद औ आफादफ्राव दंबा होनदो
बेवाइ नांगौ आरो नोंनो? बेवाइयान थ'लै आजिखालि माथो थाखाजोबो बेवाइफ्रा
जारला थार ने?
जानलाथार ओमफ्राय मा मा ओंख्रि मा मा ओंख्रि मा मा ओंख्रि
ओंख्रिया? थास' आथिंसो जान फैदोंलां आं थास' आथिं ओमफ्राय जारि होनाय ओमफ्राय माबा मा होनो
ओ फापर फाजा
आस्सा गोथावआनो होनमबाथ' आंथ' दहाय माबायाव जानायानो बे मा होनो मावख'आव जानायानो
मख' जानाय ए बेदरजों जादों नामा?
नाजों।
ए हाब मोनायाव ओंखाम जाया नामा नोंलाय?
जायो आं उखैनाय मोनासै दहाय लेट जादों ओंखाम जानाया ओमफ्राय थ' एसे मम' मेथाइ जाबोदों ओमफ्राय जाला आं सानदों आं जायासै दैबो जि बुरजा लोंनाय जाबाय। दिनैजोंल' जाला उदिया एसे बुंनाय मोनदों।
जेरैखि जाया मोनायाव जानांगौ ओंखामखौ एसेबाबो थै रानलांङोनो। आरो जोंहाथ' मोदोम ए सानसेबा जेबो नङा बे मोना मोनायाव ओं ओंखाम गारग्राफ्रा रिक्स जायो एसे माने दैया दैलायनो बे थैया रानलाङो नालाय नों हायोबा सानसुसो जानो नाङानो फुफुङाव जानांगौ ओमफ्राय सानसुआव जायाबाबो अरजाला ओमफाय मोनायाव जाथारनांगौनो। नोङो मोनायाव जानाय जों अखानायै सोरांनानै फुङाव जाहैनायजों एखे जायोना समा ओरै थांनानै जिनै घन्टा जाहैबाय फुंनि ओमफ्राय आरो ओरै जिनै घन्टानि गेजेराव आरो नोङो ओरै मोनायाव जाफैलायबाय बिदि जानांगौ जाहैदों। हायोबा जोंथ' फुङावबो जाबाय सानसु जाबायबा खाथि खाथि जायोना थामब्रै घन्टानि उनावनो जानाय जायो। आरो नों सानस' जानानै नों मोनायाव जाफैबाथाय बे जानाय जानोसै आरो हरावथ' जोङो बिराद गोलाव सम बारलांनांगौ जायोना ओंखायनो फुङाव आरो मोनायाव जाथारनांगौ जायो नो। मिथिबाय दा?
माबा ओमफ्राय गाबोन सानदोंमोन नोंसिनिजों
ए जोलुर जोलुर बादायलायनो। माबायाव नोंसोर गामिनिजों। जोलुर बादायलायनो नोंथां जोलुर बादायनो? गाबोन गाबोन र' आङो दहाय सोरखौबा रायज्लायनाय खोनादोंमोन नों गेलेगोनहोननाय। दाक्लै। गेलेखांबायना ओमफ्राय आरो बैयाव गेलेदों जोङो औरैजाय आमलायगुरि होननाय गामियाव।
खोनायाखै।
औ दाख्लैहाय आमलायगुरि गामियाव गेलेखांबाय।
आदसा होमबाथ'।
ओमफ्राय देरहा देरहाबोदों। गरबा ओ गरबा देरहादों ओमफ्राय बिसोर गरब्रै सोदों बिसोरो गरथामल? देरहागौमोन गरसेखौ बे जोंना सासे फंबाय जोग्राया फैखानाय खि पारनिथिंनो हम जोखे एरै लासैनो जोखिनांगौखौनो। जोनाया आथिंयाव नाङासैब्रा ओमफ्राय थ्रोब हमथाग्रायाबो हमथानाया आनन्दायबाय नायासै लासैथारमोन।
नोंलाय जोयाखै होनबा।
आंहा गैयालै माबाखौनो थालिम। खौनो होआखैना आं दासान्दि।
गाबोन फैदो गाबोन।
गानग्रा जुथा आरि बायनानै दोनजोबखाबाय आङो बुटखौ ओमफ्राय गैया। खारफेरनायानो जायाखै गोबाव जाथारबायबा।
होमबा गाबोन माबाखौ लाफाबाव ना नोंसोरो आलि आलिखौ ला? फाबाव।
मिसत जों बेखौबो ओ ओ। माबाजों दहाय माबाजों आफादगिरिजों रायज्लायदोंमोन आं एसे ओमफ्राय र' होनना बुंदों आरो।
ओ गाबोन सोरजोंबा जोगोन उम गाबोन सोरजोंबा। जोबो गोजोगोन बायदि खोनाखादोंमोन आं।
ए
माने दाख्लैहाय बिराद खेलाया माने माबा मोजां जादों। माने रानलायनानै गेलेनाय साइसआ बिनि जोलुरा।
रा रानलायना गेलेनाय माने मा बिसिनिखौबो नोंसिनाव सोदोंना माथो?
ओहो माने खेलानि गेलेनाया आरो। बिसोर बिसोरो गेलेबाय थाग्राना मानसिफ्रा। मालाय गावनानै थाजोबनानै बलखौ रानलायलायबाय नालाय बिसोरो रानलायनानै गेलेबायना। जोंनाव दाना लासै लासै इसोरजों। मिलायलांफाबाय आरो खाब जाबाय बेजोंनाबो।
ना गेलेयाखै जाखो?
जोंहा सिगाङावनो गेलेदों बियो। गिबि समावनो।
गेलेलांसिगोन बे जै इन्टारेस्ट मोनदावबाथाय मोनदाव लांखा
ओम जाहांबायबो न'आ। फार्स्ट थांनाय बोसोराव गिबि जो जेनेबा। आथिङावनो नाङामोन मलानो ओमफ्राय दा मोजां जाबाय लाखिजोबनो हायो दिफेन्चआव थाबथाहोजोबबावो। माने जोदावबाय थाबानो जालांगोन आरो।
जालाङो जै बोरै'बा जोबाय थानानै। मा होनो फुरथि मोन। बाय माने फुरथि मोनदावबाय हेला मथा मथि जालांबाय आरो बेयो। नायनोबो मोजां मोनगोन नोङो जोनोबो मोजां मोनगोन।
ओ।
बांद्राय बांद्राय रायनोल' नांङा आरो फार्ट रायबाथाय एसेयाथ जेनेबा रायथावथावआनो जाखाया नालाय
उम
खालामनानै थानो होननायसो गेलेखायो नालाय
रायबाबो गाज्रि जायो मथा मथि सोलोआ गारजि जालांनो नागेरदों
बिराद माने मोजां आरो। फुरथि मोनथारो गेलेनो। सम बारनाय आरो बे मोनसे ओरै देहानिबो मोजां जाबाय आरो ओरै फारसेजों गासिबो मोजां जाहैबाय आरो समबो बारहैनाय जाबाय
ओमफ्राय दा मथा मथि माबायदि गेदेरसिन दिउथिया मा औ इंराजि हाबफाबाय थानो नागिरोलै आंना इंराजि हाबफाबाय थानो नागिरो।
बेखौ गारथार नांगौलौ।
एकदम माने खोरोमदोनजों रायलायबाबो इंराजि हाबफाबाय थानो नागिरो एखदम हाबफायो सानायालाय ओमफाय खोरोदों बुंबाय थायो नोंना इंराजि हाबफाबाय थायोलै होनना बुंबाय थ
गारथारनांगौ बेखौनो जोंना बिनो आंङो फराद गाबोननिफ्राय फुरा एकदम आंवो माबा जाबाय म बेखौ मा होनो उदां जाबाय आंङो
उदां जाबाय बा
फुरा खामानिया जोबबाय जोंना ‌।
जोबथ'बाय।
अ जोबथ'यानो जोबथ'बाय माने जोबबाय आंनो ओमफ्राय गोदान खामानि जोंङो दैथायहरदों बेयो दासिमबो फिननाय फैथ'वाखै जोंनि जानो हागो मास मोनसे मोननैसो थारनांगौ आवगोलनो जोंनाव माबाल'खामोन आं ओरैनो साननैसोल' खामोन आंना। ओमफ्राय बिदिनो गोलाव गोलाव लावै लावै लावैनो
लावलांबाय।
गसोआवबो खोन्थाखादोंमोन जोंनि मावख' आरो
अ
सावरायमेल जानायाव आंङो साननैसो
माने सम होनो हायि जाथारसिगोन आं मोनसे खामानि मावबाय होननानै खोन्थादोंमोन आं ओमफ्राय दाना साननैसो नैया नै जायै जायै थाम बोसोर जाफैलायबाय।
हायो
थामसो जोबबाय आरो
औ ओमफ्राय माबि आदा आदार दावथेन मोना माबायदि माबायदि जायो।
बिसोरो गैथ'ला बिसोरो जानुवारियावनो जो
माबायालाय ओ आदा आदा गौथम आलाय?
बिसोरनाबो बिनाबो ज' जोबबाय गाब गाबोननिफ्राय जोबथारसिगोन उम। जोंनि
ए बिनाम जोबथ'बाय नोंजों एखे?
उम गासिबो जों जेसेबां हारिमुनि जेसेबां दङ बिसोरो। जों दा हारिमुखौल' सिगाङाव दोननानै नोजोर होनानै खामानि मावसै, आफादगिरियाबो गासिबो सोंनांलानो मथा मथि। गासिबो जों दा एबार एग एकदम हारिमुनि जानानैल' फुरा थैथां खामानि मावथारसै आरो।
खस्थ'
जों बेबायदि उम सम सम थय सम खानानै होनाय दंमोन नालाय बिदियाव मावोबा। दा जोंनाव थि समनि खानानै दोननाय सम गैला आरो। बे समनि बाहेरायाव खामानि मावनांसिगोन सान हर मोना गोसो बायदि अबेबा थाङो होनबाबो थांनो हासिगोन। आरो बिदि जाबाय नङाबाथ' सोलाबा सोलाबा जाथारबायमोन ना।
थाम थामबोसोरखौथ' बहुत मथ मथि थाब थुगैनो मोजाङैनो जेनेबा मोजाङैबो सोलिबाय जेनेबा ओय बि मास मोनसेल'खौ एसे रेसार
दाथ' जिराय थनोसैसो एसे मालाबा माबलाबा जिरायनांगौबो जायोना।
औ औ
जागोन खामानियालाय मेर्ला दं आरो मावबालाय।
बेेखारानो बेेखार
बेखारलै मा नोंखौनो माहाजोन सिन होननानै मिथियो माथो। जोंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव
गासिबो गावबा गावनिसोबा। माने रुजुनाया रुजुनाया रुजुनाया सासे मानसि सासे मानसिजों
उम
गोरलैजों रुजुनाङा।
उम बार हाबबायलै नोंना। बार हाबबाय फ फनो। उम
गैला एबार
उम उम गरमथार ना?
औ
हुम हो दिनै पुर्निमा होनदोंमोन माथो अखाफोरखौनो नुवासैलाय आङो।
जानो
नेगासिनों नायनो बेखौनो दहय माबा समाजारि बिजोङाव मोनसे माबा नुदोंमोन आङो दिनै पुर्निमायाव पुर्निमानि महरा सोलायगोन आरो समाजारि बिजोङाव मोखां बिजाबाव नुदोंमोन नालाय नो नायनो नेदोंमोन आं अखाफ होथि जाबायसो जोमैजों
औ
दे होमबालाय लाखिथ'नोसै ने सम जाबाय औ औ दे दोनथ'नोसै खम जाबाय नालाय औ दे दे
दे